औ खोनादोंना नोंथां
ओं खोनादों
औ नोंथांजों एसे ओ माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां औ होमबा आयदाया जाबाय जेरैहाय जोंनि गेजेराव गोबां फोरबो दंना फोरबोफोर सोमोन्दै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ
औ
फोरबो होननानै बुङोबाथ' जेनेबा बर'फोरादि गाव गावबागावनि मोनसे धोरोम थायो ओमफ्राय आरोथ गाव गावबागाव गाव गावबागाव फोरबो फालियो ना जेनेबा बर'फोरा बांसिनानो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बैसागुआवथ' संक्रान्तियावहायो जेनेबा मोसौ थुखैबाय ओमफ्रायथ' हराव गोखा गोखै मैगं खांना जाबाय ओमफय आरो एक थारिकाव गेदेरा उनदैखौ माबा उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ इदिनो सनमान होलायबाय सनमान होलायनानै अखानायै नायै दुइ थारिखनिफ्राय मोसाबाय ओमफ्राय जेनेबा मोसानानै
बिदिनो सानथाम मोसानानै बै मागिनानै मोननायखौहायो फा रटि जाबाय ओमफ्राय पार्टि जेनेबा बैसाग बैसागुखौ फोजोबबाय ओमफ्रायथ' आरो बिदिनो आमसिसुवा जायो गमसिसुवायावबो बिदिनो फिथाइ सामथाइ जानाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो बिश्वकर्मायावबो बिदिनो सिखा रुवाफोरनि मोनसे बिदिनो फुजा होनाय जायो आरोथ' बिदिनो लकि फुजा जायो नालाय बेफोरावबो गामिफोराव फुजा होनाय जायो बिदिनो जेनेबा बर'फोरनि थाखाय बिराद फोरबो दं आरो गाव गावबागाव गाव गावबागाव धोरोमनि माने एबार नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जेरैबायदि फोरबो होननानै बुंबाथ' जोङो गाहाइयै जोंना फोरबो गोबां दं नङा होनबा जेरैहाय ओ बैसागो मागो बैसागो फोरबो मागो फोरबो आरो काति गासा फोरबो बेबायदिनो आमथिसुवा औ बेबायदि गोबां रोखोमनि दं ओ बिदिनो जेरैहाय जङो जेरै माइ नाव माइनाव बरायनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा नङा होनबा जेरैहाय ओ बैसागुआव थिग नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दायो ओ जेरै हाय जोंहा ओ मोसौ थुखैयो गिबि बैसागु नङाषहोनबा बिनि उनावहाय मोसौ थुखैनायनि उनावहाय ओ मानसि बैसागो जायो जाययाव माने गिदिरा ओन्दैखौ आरो ओन्दैया गिदिर मान बावनाय बा बोर सारस्रि नाइ बायदि आरो बेबायदिनो बहाबा जेरै थानसालिफोराव थांनानै बा मन्दिरफोराव थांनानै खुलुमहैनाय बायदि नेमखान्थि दं जोंनि गेजेराव नङा होनबा आरो बेबायदिनो गोखा गोखै जानायनि खोथा बुंदों नोंथाङा औ बेयाव बैसागुआव गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरखौ जोङो जयै खानानै माने गोखा गोखै माने गोबाब जि दं माने मिथिंगायाव जि बिलाइफोर मोनो बे फोरखौ खानानै जोङो मोनसे ओंख्रि बायदि माने बेबायदि संनानै जानाय खान्थि दं आरोना जोंहा बेबायदि जायोबा माने बोसोराव बेमार आजार जाया होननानै फोथायो आरोना औ आरो बेबायदिनो उनावहाय बेबायदि मोसाहैयो मोसाहैनानै गोबां जेरै मागि होयो न'खर न'खर थांनानै उनावहाय जेरै गोबां रोखोमनि गोदोथ' बेबायदि जेरैहाय रां जाय हायो जिखौ हायो हरोमोन आरोना सोरबा सोरबा रां हरोमोन सोरबा जेरै माइरं हरोमोन सोरबा दाउदै हरोमोन नाथाय दाथ' बेबायदि बिदि दाउदै बा माइरं लानायखौ बारा नुखाया दायो रां खौनो बाराद्राय लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेफोर रांफोरखौ उनावहाय जोङोे बेबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बेबायदि लावखार ओंखाम जायो जोङो नङाबा माबा मोनसे समाजनि माबा मोनसे मोजां खामानिफोराव बेफोरखौ बाहायो जेरैहाय माबा मोनसे जेरै बैसागोफोरनि थाखायनो बेफोरखौ लाइमोनफोरा माने मोनसे पुन्जि बायदि दोनना होयो आरोना इयुनाव जुदि सोरनिबा माबा मोनसे नांगौ जायोबा माबा मोनसे खामानिफोराव जोङो बेफोरखौ खौ बाहायनो हानाय बायदि बेबायदि बानायना दोनो आरो बिदिनो आरोबाव दं जोंना मागो मागो फोरबो मागो फोरबोआबो जोंनि जोबोद माने मख'जाथाव मोनसे फोरबो आरोना बे फोरबोआबो बे फोरबोआव जेरैहाय जोंनि माइ हाखांनानै उनावहाय जोबोद माने न'आवहाय जोंहा बाख्रिफोरा फुरा माइ जों माने बुंफबनाय जायो आरो दा मैगं थाइगंखौबो बै समाव माने जोंनि गामियारि सुबुंफोरा जो जोबोद दोहोनि होननानै बुङो आरोना जेरैहाय बैसागु समाव बयनिबो नखराव माइ माइआनो जा मैगं थाइगं ग्रोम ग्रोम जायो आरो बै समावहाय बिनि गासैबो समाजनि मानसिफोरानो जयै ओंखाम जालायो आरोना बिनि उनावहाय जे मोनसे जिगाबजों जे मोनसे न' बानायोना औ बेफोरखौ बानायनानै बिनि उनावहाय सावनाय बेबायदि जायो आरो आरोना बेबायदि माने नेमखान्थिफोर दं बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय खाथि गासा खाथि खाथि गासा फोरबोआबो नोंथाङा मिथिखायो खोमा खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दै
ए
जेरैहाय जेब्ला जोंहा माइ गोरलै ओंखारो बै माइ गोरलै ओंखारनाय समावहाय माने खाथि गोसा फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो नङा होनबा जाहाथे माने एम्फौ एनलाफोरा माइफोरखौ गाज्रि खालामा बैनि थाखाय माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो बे फोरबोजों गोबां साइन्टिफिकबो दं मानो होनबा बेबायदि जे फोथारफोराव थांनानै दुब्लि फोथारफोराव जे स माबा आलारि बाथि सावहैयोना बे आलारि बाथि थाव हैनायजोंबो गोबां रोखोमनि जेनेबा फोथायनायफोरबो दं आरो माने साइन्टिफिकबो माने गोबां रोखोमनि जोङो मोनो नो हायो आरोना मानो होनबा बै समाव गोबां रोखोमनि एम्फौ जायो नङा होनोमबा माइफोरखौ गाज्रि खालामनाय बिदि आरो बिनि थाखाय माने बेबायदि सा माने आलारि बाथिफोरखौ सावोब्ला माने ब एम्फौफोरा माने बे आलारि बाथियाव फैनानै ज जाफैयो आरो थैयो आरो ना बेबायदि जायो आरोना बिनि थाखाय बेफोरखौ सावो होननानै जों मियो आरो बेबायदिनो मनाव बरायनाय जेरै जिबायदि समाव जोङो माइ माइ हाखांनाय फाहांबा जेरैहाय फास्ट खालि माइ हानो माइ मोन थांनायनि उनाव फास्ट खालि जोङो माइनाव बरायो बेबायदि बिदिनो आमथिसुवायाव जों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौ जोङो जेरै बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय खान्थाल बेबायदि लिसु थाइजौ बायदिफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा
ओं
औ आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो जेरैहाय आरो गोबां फोरबो
जेनेबा फोरबोआथ गाव गबागाव गाव गबाागावनि थायो नालाय जेनेबा खृष्टिानफोराबो गावसोरनि ख्रिस्टमास फालियो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा मुसलमान बांगालफोराबो बिदिनो इद फोरबो फालियो ओमफ्राय आरो जोंनि बर'फ्राबो बिदिनो जोंनाथ जोंनि बर'फोरनि फोरबोआनो बांसिन खोमा फालिनाया
औ
आरो बेनिउनावथ
बांसिनानो फोरबोफोर फालिनायाव जोंनि बर'आनो बांसिन फोरबो फालियो खोमा
औ औ बेबायदिनो आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावगोन नामा फोरबोफोरनि सोमोन्दै
नोंथाङानो बुंना होदो
औ बेबायदिनो आरो फोरबो होनबाथाय जोङो हाबा हाबाफोर हाबाफोर फोरखबो जोङो फोरबो हिसाबैनो फालिनाय बायदिनो जायो नङा औ गोदोथ जोबोद ओरैहाय सप्तासे गाहाम माने हाबाखौ खुङोमोननो गोदो नाथाय दाथ बेबायदि नङा दायो माने जोङो दा सानसे बा साननैखौनो जोङो नुनो मोनो बांसिन सान साननै हाबा साननैखौनो जों नुनो मोनो आरोना आरो बेबायदिनो जोंनि जेनेबा फोरबोफोराव जेरै मागो मागोफोरावबो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि फिथा बायदि एन्थाब जा लावदुम फिथा जा गोबां रोखोमनि फिथाफोरखौ सावनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा आरो बै समावहाय नखर हरनि जेरै न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो न'आव ला लिंनानै उनावहाय ओंखाम जायो बेबायदि मानोना बै समाव माने जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोद दोहोनि जायो आरो मानोना गासैनि न'खराव माइ थायो मैगं थाइगंनो जा आरो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराथ न'आवनो गोबां रोखोमनि जेरैहाय दाउ अमा जा हांसो जा बोरमा ना बायदिफोरखौ फिसिना लायो नङा होनबा बेफोरजों माने थिसे जहो जाहोहरो होननानै बुङो आरोना
ओ
बेबायदि नेमफोर दं ओमबा दिनैनि बे जोंनि सावरायनायखो जों बेखिनियावनो दोन दोननोसै खोमा नोंथां समाबो जाबाय औ नों औ
ओम